हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
हेल
अ खोनादों ना?
अ खोनादों दे नोंथां।
अ ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो।
अ दा जोङो अ नों थाङा ओ आंजों दसे सम रायज्लायनाय सम दङ ना?
औ हा सम दं दे।
अ होमबा दा जोङो ओ संनाय खावनाय दा बरनि जामुं माने दोरोङारि जानायनि ओ सायाव रायज्लायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ आ जोंनि बरनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथ जोंनिया ओ गिबियावनो अनला खारै आरो सबायाइ साम नारजि बायदिसिना दं नङा होमबा। औ अ दा नोंथांनिसिम आं मोननैसो ओ मिथिनो लुबैदों आरो ना ओ जोंनि बे ओ अनला खारै ओं ओंख्रिखौ आ जोङो माबायदि सङो बा माबोरै आ जायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन अनलाखौहाय जोङो बांसिनानो बेदर दाउ बेदर बा अमा बेदर जिखिजाया बेदर बेफोरबायदिजों जानाय जायो ओमफ्राय गिबियावनो जों अनला खौहाय देग्रोनानै लानांगोन ओमफ्राय बेदरखौ मो
अ
एवनानै मस थ्ला मस्लि जायखि खिनि नांगौ बेखिनिखो होनानै एवनानै दैखौ होना गोदौ होनानै फ्राय ओ गोदौनानै मोजाङै बेदरनि माबाया रस ओंखारजासिम ओमफ्राय अनलाखौहाय होनानै होबाय ओमफाय खारै संख्रि मोजाङै नांजासिम अनलाया जेब्ला मिलावदो जायो अब्ला जा
औ औ ओ आरो मोनस से सोंथि ओ बे अनला अनलाखौ जि माइरं जायखौ जोङो अन गुन्दै होनो नङा होमबा। गेब्ले होना जों अन खालामो जों माइरंखौ ओ बे माइरंखौ जोङो ओ माबायदि देयो?
ओ दानियाथ' ओ ग्रेन्डारफोर बेबायदि मेसिन फै सोरबा सोरबा खायसेफोरा बेबायदि मेस सिनावहाय देयो। आरो दिंखियावबो देयो। ओमफाय थबसिफोरावबो देनाय थायो आरो फाय अनला‌ अन नामखौ सुनानै जोङो एसे दै सरद जासिम
औ दोनजायो आरो ना औ आ बिनि ओमफ्राय दानाथ' जोङो मा होनो ग्रेन्दार जों देयो नङा होमबा ओ गोदो बांसिनै म-मा? बाहायोमोन माजों देयोमोन माने?
दिंखिजों बाहायनाय दिंखिखौ बाहायनाय जायोमोन आरो गोद
औ औ आरो मोनसे दंबावो नङा उवाल उवाल बाहायोमोन जोंना गोदो अ ओमफ्राय ओ नारजि ओंख्रिफोरखौ माबायदि सङो?
नारजि हो हागोन नारजिखौबो जों बांसिन सिनानो अमा बेदर बा दाउ बेदर बेफोरबायदि जों जायो ओमफ्राय खारै ओ बेदरखौबो जोङो जेरै अनला जोंनि एसे सेम जायो आरोना बेयो बेदरखौबो जों बेबायदिनो एवफ्रामनानै मोजाङै एवनानै लाग्रोब्राय ओमफ्रायो खारै होनानै बे नारजिखौहाय गेब्लेहोनानै लाग ग्रोबाय आरो जोङो ओमफ्राय फाख्रा साय-सानानै मोजाङै गेब्ले होनानै ओमफ्राय बेदरखौहाय होबाय आरो औ।
माबाफोर मिथिनो गोसो नामा?
अ नोंथांनिफ्राय आङो सबाइ ओंख्रिखौहाय माबोरै सङो बेखौ मिथिनो एसे लुबैदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन बिदिनो अनला खारैखौ जेरै सङो जों ना बिदिनो स सङो बेखौबो माने संनाय ओ‌ आइ दिया गुबुन गुबुन थायो गुबुन गुबुन रोखोम जायो नङा होमबा? औ बिदिनो जोङो ओ गिबियावनो साम'खौ औ सायग्रोना लानांगो साम'खो जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो लोगोसे से जोङो मा ओ दा दाथ' दैलां नङा होनबा? दुब्लिफोरावबो ओंखारो बा फख्रियावबो मोननाय जायो खायसे खायसेनि दंग ओ बिदिनो ओ दंग'फोरावबो मोननाय जायो नङा होमबा?
औ
बिदिनो जों साम'खो लाबोग्रोनानै ओ साननै बा सानथामाव ओ सानसे बा साननैयाव लासै जों मा सोमना दोननांगौ आरो ना। ओ जाहाथे बिनि मैलाफोरा खारो औ बेनि थाखाय जों बेखौ साम' खौ सोमना दोनग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ साम'खौ साम'नि जाहाथे बै खुगा खिजे थायो मोनसे ओ गोरा गोरा मा होनो बेखौ ओ गोरा आरोना। बियो ओ बाख्ला होनो ओ बिगुर जायखौ जोङो औ दाखो औ औ दाखोन औ दाखोन दाखोनखो जोङो मा बोखारना लानांगो जायो आरो ना बेनिफाय जोङो बिनि औ बिनि खिबुखौ जोङो दानस'नाय जायो बे जान्जिनिफ्राय ओ खिबुसिम दानस'ना गारनाय जायो आरो ना औ बेनिफाय जों साम'खो मोजाङै सुनानै लाना नानै नोङो अ सबायखोबो सोमनानै दोननाय जायो आरो खायसे सोमाबो सुनानैनो सङो ओ खिन्थु ओ सोमनाबो लाजायो आरोना सोमखांनायनि उनाव बेखौ सुनानै लाखांनानै ओ जोङो ओ बै साम'खौ जे जों सुना लाबायना बेखौ जोङो सारायाव ओ मा होनो थाव गुबैखौ एसे होनानै जोङो मा एवफ्रामना लानाय जायो आरो ना जाय खो जों एवदुबना लानाय होनो बिदिनो जोङो साम'खो बै सारायाव एवफ्रामनानै ओ बेयाव जाखिनि मस्ला सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बायदिसिना होयो जे बेफोरखौ होनानै जोङो ओ बेखौ साम-साम'खो जों एवफ्रामनायखो जोङो बोखा नानै दोनथ'नाय जायो आरो ना। ओ बेनिफ्राय बे सारायावनो जोङो ओ दै होनानै जों सबाइखौ रुनाय जायो आरो ना औ खारै होनानै जोङो संख्रै खारै होनानै जों रुनाय जायो ओ जाहाथे बे सबाया मोजाङै रुइयो औ बेनिफ्राय बे सबाया जेब्ला रुइगोन अब्ला जोङो बै साम'खो बै साम'खो बे सबायाव होना होनाय जायो आरो ना। अ बिदिनो ओ साम'खो होखांनानै जोङो एसे गोदौ होबावो गोदौ होखांनायनि उनाव जाहाथे जेब्ला बे सामआ एसे ओ मा होनो बेै सबायजों साम रोसिया एसे रानो अब्ला जों बेखौ मा ओ खांनानै औ जानाय जायो आरो बिदिनो जायो। जोंनिखिनि सबाय ओंख्रिखो।
बिदिब्ला ओ जोंनाथ टाइमाबो जोब्बाय ओ जोंनि जानाय लोंनाय ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायनि बागै सावरायनाय बेखिनिखौ बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय अबब्ला नोंथांनिसि
ओ माबा उम समाथ जाथवाखैमोन। खोनादो नोंथाङा?
अ टेन मिनित्समोन ना?
टेन मिनित्स माने जि मिनिटसो दङ आरो दाथ' जोंना द' मिनिटसल'सो जादों नालाय
नोंथांसि निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनोब्ला एबारसो आङो फार्स्ट गोदान बेनिखायनो एसे कनफिउस जादों आरो ना।
औ जेबो नङा दे। दे सों ओ मिथियैखौ सोंनासो लानांगौ नालाय जेबो नङा।
ओ ओ
औ आर आनिफ्राय आं नोंथांनिसिम आ मोनसे सोंथि सोंबावनोनो सानदों अ जोंनाथ दोरोङारि जानाय लोंनायबालाय अ नारजि ओंख्रिजों अमा नोंथाङा खोन्थाखांबायमोन न?
औ औ
अ बे नार्जि ओंख्रि नार्जिखौ जोङो माबोरै मोनो माबोरै नार्जि जायो बे एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नारजिया बेगर थायो आरो बेयो ओमफ्राय बेखौहाय जोङो ओ दैज्लां बोथोर औ औ आबाद मावो बेफोरबायदियाव फोनाय जायो आरो ओम आमफ्राय बेखौ फोनानै खानानै फ्राय ओमफ्राय जोङो सान्दुङावहाय मो सुनाला खानानै सुनानै फोराननानै जोङो बेखौहाय ओ माबा खालामनानै दोननाय जायो आरो
औ फोरानना दोननाय जायो आरोना औ औ।
दोननाय जायो
औ बेनिफ्रायनो नारजि जायो होनबाय।
औ बेनिफ्रायनो नारजि जायो। ओमफ्राय ओ सबाया मा-मानिफ्राय जायो नोंथाङा बेखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ सबायाबो बिदिनो मोनसे आबाद माने मैगं आरो बेबो ओ बे बेखौबो अ फोनाय जायो नङा होमबा हा सबाय होनना बुङो बेखौ औ हानि सबाय सबाय गोरलैया बिराद गोथाव जानो आरो बेखौ अ बै जेब्ला सबाय बेखौ फोनानै जोङो बे फिथाय थायनानै बिबार बारनानै जों बिबार खिलिनानै माने फिथाइ थायगोन ना बेखौ जोङो मा खानानै अ फोराननाय जायो आरो ना? औ गिबि गिबि ओंखारनायाव बियो गोरलै जानो गोथावसिन जायो आरो। आ बेनि उनाव
बेनि उनाव बेखौ फोराननानै सबाय गोरान खालामनाय जायो अ खायसेया ओ हुख्रेबनाबो फानो ओमफ्राय गथा गथाबो जाजायो आरो बेयो सबाया ओ ओमफ्राय आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि सोंबावनो सान्दों ओ जोंनि बे बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथाय ओ नाफाम नाफामाबोथ' जोंनि एंगार हायै मोनसे मा जामुं नंगौना?
ओ आं खोनायासै नेट नाङाखैमोन नोंथाङा बुंफिन बुंफिननो हागोन नामा?
औ हागोन ओ बर'नि जानाय लोंनाय दोरोङारि जानाय जानाय लोंनाय होनबाथ' जोङो नाफामखौबो मोनसे जोंनि नाफामाबो जोंनि मा मोनसे ओ ओंख्रि आरोना औ बे नाफामखौ जोङो माबोरै सङो? माबोरै बानायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोनना?
औ हागोन। मा होनो नाफाम नाफाम होनोब्लाबाथ' नानिफ्रायसो जायोना बेयो ओ नाखो नाखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै बेनि खि सि बेबायदि बिगुर बेबायदि गारनानै जोङो सुन-साफा सुनानै फोराननानै लाग्रोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ फोरानना लानानै दिंखि बा उलार बेबायदि फोराव देनानै जोङो ओमफ्राय औ देनाय जायो ओम ओमफ्राय बेवहाय ओ माहोनो बैह नार ना गोरानावहाय जोङो मोनसे थास बिफां बायदि बायदि थायो आरोना बेखौबो होफानाय जायो अब्ला नारजिया नारजिया गोथाव माबाया
नाफामा माने औ माने बे थास गोसोमनि बु बुगाखौ बुगाजोंबो देयो आरो ना। बेनि बेनिफ्राय आरो मोनसेदि मोनसे ओ थास दंबावो जे गांजेमा थास'
औ गांजेमा थास औ बे खौबो होयो ओमफ्राय देनानै बेखौ लारु सिथुमनानै जोङो मोजाङै थेमायावहाय बार हाबनो हायि बायदि मोजाङै मारिनानै सिथुमनानै दोनो आरो ओ
नोंथाङा ओ नारजि ओ नारजि ओंख्रि आरो नाफामनि ओ सोमोन्दै आंनो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय थाबाय जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
औ
दोनसि ना।
अ दे। साबायखर थाबाय नोंथांनिसि